हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों?
अ नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ आं दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो जिरायनानै माने।
ओम मा ओंख्रि जाखो?
जों बिदिनो आलुजों जोगोलावरिसोमोन माने ओमफफ्राय माने बुहुत फाजामोन आरो
औ गोथावआ नो।
अ नोंथाङालाय माथो खालामदों?
नै आंबो दंफां सायाफ्राव बिदिनो दसे जिरायनानै दंथुयो। ओमफाय खबरफ्रा थिगानो दा नोंथांना
औ बिदिनो गेजेरावनो दोनथ'हैयो माने दायो
आं नोंथांनाव माबा सोंनो सानदोंमोन आरो
अ सोंनो हागोन दे नोंथां
बर' बर'फोरनि बागै आरो
औ औ
माने नोंथाङा दानि ओंखारनाय दख'ना ओमफफ्राय गोदोनि गोदोनि दख'ना बेफोरनि बागै एसे बुंफरना होदो
अ माने दानि दख'ना होनोब्लाथ' गोबां गोबांफोर दिडिजाइन डिजाइन ओंखारबाय आर ना माने ब्रेन्डफ्रा
औ
औ जेरै बिबार ब्रेन्ड बारदै सिख्ला दख'ना जेरै औ जेरै जमखाफोर आरो जेरै गोबांफोर जेरै बसुमतारी दख'ना
औ
औ माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोदोनि दख'नाफोर होनना मिथिब्ला जेरै आगर गुबैफोर
औ नोंथां
माने माथा दख'नाफोर आरो बिदिनो जेरै हाजिरा आगरफोर
उम
थागिर बिबार आरो इदिनो जेरै बैग्रि बिबार खामब्रें आगर आरो आवथु गुदु दिंखिया आगर बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना माने
उम
औ
मोजांआनो
नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनो आरो दा बेफोरनि माने गाननाय जोमनायनि बागै
औ
औ
ओमफ्राय बे हाबायाव गानग्रा दख'नाखौ मा होनो नोंथां
हाबायाव गानग्रा दख'नाखौथ' बिदिनो माने दख'ना थावसे होनो आरो
ओम ओमफ्राय मागाबनि
अ बियो गोजा गाबनि जायो माने सिमपुल बिदिनो गोजाङामनि
औ
माने दिउनिफ्राबो गानोनो आरो बेखौ माने बि खेराइ होनायफोराव
औ गाननोथ' आरो
औ बिदिनो हाबा जानायफोराव हिन्जाव गोथाना गानो
उम
अ बिदि आरो माने
नोंथाङा आं नोंथांनाव माबाफोर सोंबावनो नुगौमोन आरो माने
औ सोंनो हागोन दे
जेरै बे बर'फोरनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि बागै आरो
अ बर'फोरनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै मिथिब्लाथ' जोङो इदिनो
औ।
औ जेरै माने अनलाजों दाउफोर, सबायजों साम' म', जेरै नार्जि दोलोजों अमा बेदर।
अह।
बिदिनो गोबांफोर जेरै फा लाफा ओंख्रिफोर जेरै नाथुर गोरानफोरजों जायो। औ बिदिनो गोबांफोर जायो आरो जेरै अनलाफोरखौबो। अनलाखौबो गोबां माने माने मुवा बेसाद ओंख्रिफोरजों जानाय नुनो मोनो आरोना।
म
औ जेरै अनलाखौ दाउजोंबो जायो। जेरै साम'फोरजों, औवा मेवाइफोर इदिनो माने बासिखा बिबार आरो जेरै गाम्बारि बिबार ओ बेफोरजोंबो जायो आरो माने अनलाखौ।
नोंथां उम। ओमफ्राय माब्रै माब्रै सङो बेखौ एसे बुंफोररना होदो।
माने अबेखौ अनलाखौ आरोना?
ओं जायखि जाया अनलाबाबो सबायबाबो दाउबाबो।
अं आङो अनलाखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया माने सबायखौनो बेखेवनानै होनसै आं एसे।
औ होदेदो।
माने सबाइखौ बिदिनो साम'फोरजों जायोब्ला आरोना।
उम।
बिदिनो सबायखौ माने हाथायफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै इदिनो
उम।
मोजाङै जावनानै
औ।
माने सारायाव एवो आरो। बिदिनो एवनाया एसे गेस्रेम जायोब्ला बिदिनो माने सबाय खौ फुख्रेमो औ बिदिनो फु ख्रेमनानै मोजाङै जावस्रनानै लायो आरो सु सुनानै बिदिनो दोबसियाव खारै होनानै रुयो आरो माने। जखा बायदियै दै लानानै।
औ।
औ माने रुइहोनानै मोजाङै गेब्लेहोयो आरो। आरो बिदिनो बै माने सबायजों जा जा-जानो लाबोनाय साम'खौ आरोना।
औ।
मोजाङै बिदिनो खलथा माने खल्था नङा बैखौ दाखोनफोरखौ गारनानै
ओं।
बिदिनो साम'नि खिथुखौ ससे ससे दानस'यो। औ बिदिनो सोमहाबनानै दोननानै दसे उनावहाय बिदिनो फुनाय जायो आरो माने बेखौ।
औ।
जेरै मनाफ्राव सोनानै एबा माने बस्थाफ्रावबो सोयो।
औ
बिदियाव सोनानै फुनानै मैलाखौ खारहैयो आरो माने
ओं
औ आरो इदिनो बेखौहाय साम'खौ मोजाङै सुना लानानै माने खारैजों एवनाय जायो आरो माने थाव जेरै थाव सामब्राम फियस बायदि होनानै बिदिनो
ओम
एवो आरो आरो दसे उनाव बिदिनो मस्ला मस्लि बानलुफोर होया आरो
ओम
औ साम'आ जेब्ला एसे मोनद'बो अब्ला माने बै सबाय जेब्ला रुना लाखादोंमोन ना औ माने बिखौहाय होसननानै होयो आरो माने सम्बल औ माने होनानै बिदिनो गोदौहोयो माने जब जब खालामो आरो ओमफाय इदिनो माने बानलु संख्रि नांजासिम होनानै बिदिनो दुन्दिया बायदि होनानै माने सङो आरो बिदिनो मोदोमफ्र्रुयै
औ
औ माने खांना लाबोनानै बिदिनो जायो आरो बर'फ्रा
ओम
औ माने बे मै ओंख्रिखौ जानला मोनला जालाबाय आरोना इदिनो सम समसो जायो बिदिनो जेरै माखासे गेदेर मानसिफोर आलासिफोर फैयोब्ला जायो
औ
आरो इदिनो हाबा हुखाफ्राव जानाय नुनो मोनो आरो माने
ओं औ
औ
नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन आंनाव
अ नोंथाङालाय अनलाजों दाउखौ संनो थाखायै हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा अनलाजों दाउ ओंख्रि संनाय माने आदबखौ फोरमायनो हागोन नामा
ओं इदिनो इसे एनैखौलाय रोंगोन आरो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा गुसुङै फोरमायनानै होदो
उम थावाइ अनलाखौ एबा माइरंखौ आरो ना माइरंखौहाय थिफिनावहाय सोमग्रोयो ओमफाय सोमग्रोनायहाय गोबाव दोनसिगोन बिदिनो एक घन्टासो ओमफाय एक घन्टानि उनावहाय बे रुइबायबाथाय बेखौ मोजाङै उवालाव दु देसिगोन उवालाव देनानैहाय खेरखायाव बख'नानै दोनसिगोन ओमफाय इनि उनावहाय दाउ दं नालाय बे दाउखौ बायनानै लायबाय बायनानै लायखांनायनि उनाव एबा न'आवहाय ओ न'आवबावबो सोरबा सोरबा बुथारो आरो बेखौ इदिनो सायखांनानै मोजाङै गोदाखांनानै एवफ्रामसिगोन आरो थावआवहाय ओमफाय एवफ्रामखां मानि उनावहाय बेखौ अदै एवफबना बदरबाथाय सुखांखांबाय नालाय बेखौ दोनसिगोन आरो साइदावहाय खांनानै ओमफाय बिनि उनावहाय बे दै गुदुंखौ फुदुंसिगोन दै गुदुंखौ फुदुंनानै बे अनला देनायखौहाय दै गुदुङाव होसिगोन ओमफाय खोस्लिजों एरसिगोन एरनानैहाय बिदिनो गोदौखांबाथाय अनलाखौहाय दैयाव होसनसिगोन ओमफाय खोबहाबसिगोन ओमफाय बे लाथा ला था जायो नालाय बेखौ एरबाय थानांगौ आरो ओमफाय बे एरखांनायनि उनावहाय इदिनो मस्ला मस्लि होसिगोन गोथाव जासिगोन ओमफाय बिनि उनाव मोनबाथाय जासिगोन आरो गोथावनो आलासि फैबाय बा न'आव मालाबा मालाबाथ' उम मल न'आवथ' मालाबा मालाबाथ' जानो लुगैयो नालाय इदिनो संना जासि सिगोन बै न'आव संना जायाबाबो मालाबा समाव आलासिफोर फैनाय समावहाय संना जायो आरो बांसिनानो आलासिफोर फैनाय हाबा हुखा बे लगायनाय जायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ
नोथां
उम अ नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा।
औ नोंथां दे बिदिब्ला होमबा
ओं
औ औ